औ खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां औ।
औ मोजां ना नोंथां?
ओ मोजां नोंथां औ, ओ नोंनालाय खबरा मारै? आ आज दिनो दा दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर गायनाय- फुनायनि बोथोर। दा बिनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ। ओ गायनाय- फुनायनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो बुंग्रोसै नामा नोंथां?
अ दे दे बुंग्रोनो हागोन।
अ अ,, दा जोंहा दैज्लां बोथोरखाबो हिसाबै गायनाय- फुनाय बुङोब्ला थ' जोंहा दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबादा माइयानो। माइ आबादानो जोंनिया ओ दायो जोंहा गायनाय- फुनाया स लिगासिनो दङ जोंनियाव दा माइखौहाय माबोरै गायो आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होनि
औ दे नोंथां, औ नोंथां खोनादों आं
ओ दा जोंहा माइखौ माबोरै गायो होनोब्ला गिबियाव जोंहा ओ फैगोन बोसोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंहा ओ खोथिया फोनो बा माइ फोनो मोनसे माइ खौहाय रग' साफा माइखौ बासिना दोननाय जायो जाय माइखौ जोंहा,, माइजिलि होनना बुङो। ओबे माइज्लि माइखौ जोंहा गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोर बोथोरा सफैयोब्ला जोंहा,, सम नायनानै बा,, माखासे फोयो बे माइखौ खोथियाखौ फोनो माखासे जाय समायना,, माखासे जायगाफोरावहाय बे जायगाखौ हाग्राखौ फोसाबनानै बे माइ खोथियाखौ फोनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा जेब्लानिकि खोथियाया देरफुयो बे समाव जोंहा, दुब्लिखौ खेबसे हालेवग्रोना लायो जाय हालेवनायखौ जोंनियाव,, खारायनाय होनना बुङो सेथि खेब हालौनाय,,, जोंनियावहाय दुब्लिखौ थामथि खेबसिम हालौवनानै माइखौ गायनाय जायो । जेब्लानाखि नैथि खेब दुब्लिखौ हालौवो अब्ला,,, दुब्लिखौहाय जोंहा आलि दाननाय होनना बुङो ।आलि दानो बिनिफ्राय,, माखासे बायनाय आलिफोरखौहाय खदालजों खोनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय,, नांगौबायायदि दै जगायनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जेब्ला जोंहा माइया खोथियाया जेब्ला गायजानाय जायो अब्ला जोंहा थामथि खेबखौहाय हालौनानै जोंहा ट्रेक्टरजों हालौनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा आगोलनि माइ गायनाय दानि माइ गायनाय बिराद गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां दा सोलायनायनि फंनैसो बिदिन्थि आं नोंथांनो होनि नोंथां खोनादोंना नोंथां ओ दा जोंहा सोलायनाया ओरैबायदियाव सोलायबोदों नोंथां ओ गोदो गोदाय जोंहा ओ आबै आबौनि आमोलावहाय ओरैबायदि गायोमोन रंजा बाजा जोंहा जेरै सोरांबा बानो ब्रै बा थाम रिंगायाव सिखारनानै जोंहा आबै ओ आबौमोनहा बा आब आजौमोनहा सिखारनानै जोंहा हाल होलाङोमोन मोसौ होलाङोमोन बेनि उनाव जोंहा हालौनानै रंजा बाजा फुङावहाय बा बा द' रिंगायाव जोंहा आबै बा आनै सोमोन्दो जानाय बि सोरो हालौवग्रानो एबा दाहोनाफोरनो जानाय लोंनाय साहा एसे ओंखाम एस से लाना थांनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ दायो जोंहा टेक्न'लजिया जुगावहाय ओ बिगियाननि माखासे आदब खायदाजों जोंहा दा ट्रेक्टरजों हालौवनायखौ नुनो मोनो। दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनियावहाय टेक्न'लजिया जाय बिगियाननि मददजों जोंनियाव दा माइखौहाय गायनायखौबो ट्रेक्टरजोंनो आरो हालौनाय ओ जायनाखि आलिखौ दानो खदालजों बेखौ बो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो आलिखौ दाननायखौ नुनो मोननाय जाबाय नों थां जोंनियाव खोनादोंना नोंथां औ आ रो जोंहा सिगाङाव जेरैबायदि ओ नेम निथि दङमोन जे दुब्लि फोथार रावहाय नांगौ बिबांनि जोंहा दै गैयाब्ला सिगाङाव जोंहा बा गोदो गोदाय एम बु हाबा होनाय मोनसे नेम दङमोन दा बे नेमखौहाय जोंहा नुनो मोननाय जालिया आरोबाव मोनसे नेम दङमोन जे एम्बु हाबा होनायनि उनावबो जुदि अखाया हायाब्ला जोंहा आबादारिफोरा नांगोलखौहाय उल्थायै फोथाराव बा दुब्लियाव गायना गारबोनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ दायो बिगियाननि आदब खायदाजों जोंहा ओ खावसे फारसे जोंहा मोजां आरो खावसे फारसे गाज्रिखौहाय नुनो मोननाय जादों खावसे फारसे मो जां आ जोंहा ओ नांगौ बिबांनि अखा बा दै मोनाब्ला जोंहा ओ मिसिनजों हाय दैखर दंकल खुरनानै जोंहा मिसिनजों दै सारनानै गायनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिजोंनो जोंनि आबादारि फोराहाय जों दैज्लां बोथोराव जोंनावहाय माइ गायनायखौहाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो जेब्लानोखि माइया आ हाजानाय जायो ओ ब्रै मासनि उनावहाय जोंनियाव माइखौ हानाय जायो ब्रै बा थाम मासनि उनावहाय ओ जेब्लानोखि जोंहा माइखौ हाहैयो अब्ला ओरैबायदियै हायो नोंथां जोंनियावहाय सिगाङाव जेरैबायदि खासि होनबा नोंथाङा बुजि मोनो ना नों थां माइ हाग्रा खासि औ दा गोदो गोदाय जोंहा खासिजों हानायखौ नुनो मोनोमोन दा बेबो बिगियाननि आदब खायदाजोंहाय जोंहा ट्रेक्टरजोंनो बा मेसिनजोंनो माइखौ हा नायखौबो नुनो मोननोसै आरो जायनाखि मारा होनाय बेखौबो ट्रेक्टर जोंनो मारा होनायखौ नुनो मोननोसै गोदो गोदाय जोंहा ओ मोस सौखौहाय जिन्ज्रि खानानै जोंनियाव जिन्ज्रि खाना होननाय बुङो जिन्ज्रि खानानै जोंहा गल होगदिङोमोन दा बै गल होगदिंनायखौ जोंनियावहाय एसे खम नुनो मोननाय जायो नोंथां। आरो गायनाय फुनाय समाव जे जोबथारनाय दिनाव जोंहा जे रंजा बाजायो बेहाय सावरि बादालि बायदि जे ओ हाल जांख्रा होनना बुङो बे हाल जांख्रा जानायखौ जोंनियावहाय एसे खम नुनो मोननाय जाबाय नोंथां दा नोंथांमोननियाव गायनाय फुनायाहाय माबोरै सोलियो फंनैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना नों थां?
हागोन नोंथां औ ओ गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ गुबै आबाद हिसाबै जोंहा माइखौनो बिथा खालामनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो आ जिउ राहा दानानै लाबोदों जेरै नोंथाङाथह होननाय बायदि माइ गायनो थाखाय जोंहा खोथिया फोनो गिबियाव ओ माइनि जोलै जोङो बासिनानै लाग्रो नांगौ, जायखौ जोङो फाथोनि बस्था याव सोनानै दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायखौ जोङो माइलि होननानै बुङो नोंथां। ओ बे माइलिखौहाय जोङो ओ सानसे बा साननै जों दैयाव सोमहोनानै गाजा बेरहोखांनायनि उनाव जोंहा दुब्लियावहाय हालेवनानै लानाय खोथिया थिलिखौहाय मोजाङै जोङो हालेवनानै ओ मैजों मै होनानै जोङो बेयाव मोजाङै जों फोनानै लाबोनांगौ। बेनि उनावहाय जोंनि माखासे दुब्लिखौहाय जे जेरावनाखि जोङो माइ गाय नाय जायो बै माइ फोथारखौ जोङो गोदोनि समावहाय बांसिन जोंहा नांगोलजोंनो एवनाय जायोमोन नोंथां, नांगोल आरो मोसौ बे फोरजोंनो एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो जोंनि ओ सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे माखासे बिगियानारि आदबजों जोङो मेसिनारि जेरै ट्रेक्टरफोरजों जोङो एवनाय नुनो मोनसै। आरो आथिखालावथ' बांसिन ओ सर्ट काट ओ सुबिदाखौ बयबो नागिरो नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय जोङो मेचिनजों ओ एवनायखौ नुनो मोनसै थिग बेबादिनो जोंनि गायनाय फुनायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफ्रानो जाबाय जेरै नांगाल, मै, लावथि, जुंगाल, दिरुं, खदाल बेफोरखौ ओ गायनाय फुनायाव जोंनि गोनां जानाय माखासे मुवाफोर। थिग बेबादिनो जोंहा ओ दहाय नोंथाङा होननाय बायदि आ दुब्लि बारियाव माइ गायनो थाखाय गिबिसिन एवजेननायखौ जोंहा जेरैबायदि खारहैनाय होननानै बुङो। आरो नैथि हालेवनायखौ जोंहा सामार होननाय बुङो। सामार होखांनायनि उनाव जोंहा ओ दुब्लिनि माखासे हाग्रा थानाय बाहागोफोर खौ खदालजों ओ जावनानै होनाय जायो जायखौ जोङो आलि दाननाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोंहा आलिनि सा बाहागोआव थानाय माखासे हाग्राफोरखौ खायफाया सिखाफोरजों एवनानै लायो। थिग बे बादिनो जोङो आलि दानखांनायनि उनावहाय माखासे सम जोङो दै सोना दोननानै दुब्लिनि माखासे हाग्राफोरखौ जों फेसेवना दोनो बिनि उनाव जोङो खेबसेफिन हालेव बावनाय जायो। ओ जायखौ जोङो बर' होनाय बुङो बर' होखांनायनि उनाव जोंनिथिंसाय खनसे जाहाथे दुब्लिया दै सोयोबा उसिद लाबाया जायनि थाखाय जोङो खदालजों आलि खोनाय जायो नोंथां आलि खोखांनायनि उनाव आरो खनसे फिन खायफाया ओ मै होनानै गायो खायफाया खनसे फोमोन बावनानै गायो। नाथाय जोंनिथिं मोनसे फोमोन बावनानै गायो नोंथां बियो गावबा गावनि मोनसे हुदा जाहैबाय ओह ओ बेबायदिनो जोङो दुब्लिफ्रा जुदि मोनजोबोब्ला गायजानाय सम जायोब्ला, जोंहा फोनानै लाखानाय खोथियाखौ फुुनां गौ फुखां फुखां खोथिया फुनाय समावहाय जोंहा माखासे साननायनि ओ मुंफोर दङ खोथिया साननायनि मु थासे खोथियाखौ जों आखासे बुङो आरो आखा आद आखा लानानै जोंङो दांग्रिसो होननानै बुङो नोंथां बे जोंनि गोदो गोदायनि नाथाय आबै आबौमोननि सम फ्राय सोलिबोनाय माखासे साननायनि मुंफोर बेबायदिनो जोंङो गोदोनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा गोबांथार दाहोना रुवाथि लानानै ओ माइ आबादफोरखौ मावोमोन नोंथां। नाथाय आथिखाल समाव जोंङो बांसिन दाहोना रुवाथिफोरखौ मोननो थांबाङैनि जाहोनाव जोंङो हाजिरा खाम ला होनानै खोथियाफोरखौ फुहोनाय जायो हालेवहोनाय जायो थिग बेबदिनो ओह जेब्ला जोंना गायनायनि सम जायो अब्ला जोंहा मोनसे ओह नेमखान्थि बायदि मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बेनो जाबाय जाथ जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बेनि थाखाय बिमा माइनावनि सायाव गय फाथै बै जेवारि आलारि बाथि फोजोंनानै ओह खनसे न'खरनि ओ आइजोआ खुलुमस्रांनानै माइखौ गायजेननाय जायो। बेबायदिनो गायै गायै गायै गायनानै गोदोनि दिनावथ' दुब्लि बारियावनो ओंखाम जानायनि हुदाबो दंलायोमोन ज ए नाथाय आथिखाल समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला। ओ बेबायदिनो जों गायै गायै गायनानै जेब्ला जों गायथायो गायखांनाय सम जायो अब्ला जोंहा मोनसे आबादारि मोनसे फोरबो फालिनाय जायो जायखौ जोंङो नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो नोंथां। ओह बे नांगोल जांख्रा समावहाय जोंहा माखासे जोंनि दोरोङारि हुदा जेरै जौ लोंनाय हुदा आरो माखासे माइ गायग्राफोरा गावबा गाव बोव हाब्रु फुनलायनाय हुदा बे मोनसे जोंनि नांगोल सं नांगाल जांख्रायाव बाहायनाय माखासे दोरोङारि हुदाफोर बिनि उनावहाय जोंहा माइ गायखांनायनि आरो ओ जोबथा सानावनो मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो। बेनो जाबाय ओह बाख्रि गायखननाय फोरबो। जायखौ जोंङो जोबथा ओह आलि खनायाव ओ एसे जाब जाबै गायनानै होनाय जायो बेनि उनाव जोंङो माखासे हासार गैयै जायगाफ्राव खायफाया हासार हासार होबाय मिथिंगायारि हासार होबाय खायफाया खायफाया रासायनिक हासार होबाय। आरो बै माइफोरा मोजां सोमखांबोनाय समाव माब्लाबा समाव एम्फौ जायोना नोंथां बिनि थाखाय जोंहा ओह मुलि बाहायनो गोनां जायो। ओह खायफाया ओ आरोबाव खनसे इउरिया साननानै होनाय जायो जाहाथे जोंनि माइया मोजां जाबोयो । बेबादिनो देरबोयै देरबोयै देरबोनानै माइआ जेब्ला ओंखारनायनि सम जायो बा ओ बिबार बारनायनि सम सम जायो बै समावहाय जोंहा मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो नोंथां जाय फोरबोखौ जोंङो कारतिक फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे समावहाय न'खरनि सासे जायखि जाया आइजोआ आह बै जि दाग्रा गनसि आरो थाव गुबै लांनानै माइ बिदांङाव जों माइनि बै बिबार थबफिन्नायाव जोंङो ओ बेजोंहाय बिलिरनानै होनाय जायो जाहाथे जोंनि माइया मोजाङै मोजां मोजां ओ ओंखारबोयो बेबायदिनो जोंङो आह माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जों बै कातिक फोरबोआवहाय थाइगेर बिखं आरो जेवारि बाथि आलारि बाथि फोजोंनानै जाहाथे जोंनि माइ आबादा मोजां जायो बिनि थाखाय जोंङो ओ बिमा माइनावनाव आर'ज गाबनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। दा नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समावबो सफैबाय जोंनि आह दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ औ गोजोनथों नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोनथों।